गावनि बेसेबां दिस होनो हागोन ना?
औ हागोन।
आं दा नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय
औ
नोंथांजों आङो मोनसे बेसेन गोसा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ
बे आयदायानो जाबाय दानि आरो गोदोनि जि थासारि बे सोलाय सोल' जानायनि बागै एसे फोरमायनो सानदों। जों दानि आरो गोदोनि थासारिफोरा माबोरै सोलायबोखो
औ।
आरो जोंनि गेजेराव मा मा फारागथि सोमजिखो
अ आबा
बेनि बागै आं फोरमायनो सानदों।
औ।
दा दानि थासारि बुङोब्ला दा बिगियाननि जुग। जाय बिगियाननि जुगाव जोंनि आखाइयाव गोबां गुन गोनां मुवा बेसाद जों मोननो हादों।
औ
जेरै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंजों रायलायनो थाखाय
औ
जों जानबुं मोननो हादों।
औ
बेजों लोगोसे दाबसे जायगायाव जानाय जाथायखौ गुबुन दाबसे जायगायाव दसे समनिफ्रायनो दसे समनि गेजेरावनो माबोरै मोनहैनो हानाय बेनि थाखायबो जों जानबुंआव इउस जानबुं जानबुंखौ बाहायनानै जों नुनो मोनो।
औ
नोंथांङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना दा? ब्ला एबा बिगियान गैयाब्ला जोंङो माबोरै खैफोदाव गोग्लैगोन।
दा आंङो सानो जे गोदोहाय सुबुंफोरा
औ नोंथां।
औ दा आंङो बेखौनो बुंनो सानदोंदि गोदोहाय सुबुंफोरा जेरै सोलिना थादोंमोन। बेफोरबायदि सोलियोब्ला आं साबसिन होनना सानो मानोना गोदो बेफोरबायदि जे सुबुं खम एबा जोंहा जानबुं एबा गारि मथर गैयिनि थाखाय जोंहा पलिउसना बा बार गेब्रेंनाया खममोन आरो सुबुंफोरा मोजांङै थायोमोन। आरो जोंहा हाग्रानि जिब जुनार बेफोरबो मोजांङै थायोमोन नंगौ बेबो जोंहा समावबो जोंहा गोबां जे गोब्राब खस्थ जायोमोन बेफोर गैयिनि थाखाय नाथाय समजों लोगोसे जोंहा बेफोर जे जोंनि बिगियानगिरिफोरा एबा टेक्नलजिआ जों लोगोसे जोंहा सानबुं एबा गारि मथर एबा जोंहा थांलाय फैलाय दावबायनायनि थाखायबो जोंहा जे जोबोद खम समावनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो हाग्रा जाबाय लोगोसे जोंङो बै गोजानाव थानाय सुबुंखौ खबर ला हरनि थाखाय जोंहा जानबुं एबा मबाइलबो मोनबाय। बेफोर जोंनि खामानिखौ गोरलै एबा थाब खालामदों। आरो जोंखौ आवगायहोदों लोगोसे जोंहा सोलोंथाइयाबो गोबां आवगायदों। नाथाय जोंहा खायसे बेसादखौ गोब नांनायनिख्रुइ बांसिन मावनायनि थाखाय जोंहा खहाबो जादों। एबा बांसिन बाहायनायनि थाखाय जोंहा खहाबो जानानै फैदों। दा बिदिनो बुंङोब्ला जोंहा गोदो आरो दानि जुगाव मा मा सोलायखो अब्ला जोंहा गोदोहाय सुबुंफोरा न'खौ जे थोरि न' बेखौसो लुना थायोमोन आरो उखुम बे फोरबो गासैबो थोरिनि जायोमोन नाथाय जों दानि जुगाव नुनो मोनो पाक्का एबा बिल्डिं आरो बिल्डिं नङाब्लाबो जोंहा औवाजों बानायनाय बेरा बेयाव थायो आरो नाथाय गोदो जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय थोरि बेफोरखौनो बाहायोमोन न' लुनायाव बेनि थाखाय जोंहा हायाबो खहा जायामोन नाथाय दा जोंहा समजों लोगोसे उखुम फोरखौ प्लास्टिक एबा तिं बेफोर बेखौ बाहायग्रा जाबाय बेजों लोगोसे जोंहा बैफोर बाहायजानाय प्लास्टिक एबा थिं बेफोर हायाव जे हाजों गोरोबनो थाफिना बेनि थाखाय जोङो हायाबो गेब्लेंबाय दा बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो जेबो गारि मथर गैयामोन। आरो इन्डास्ट्रि फेक्ट्रि बेफोरबो खममोन बेनि थाखाय जोंहा आबार एबा आबहावायाबो गेब्रेङामोन नाथाय बेनि सोलायै जोंहा आबहावा बाराफोराबो गेब्रेंबाय आरो लोगोसे जोंहा सुबुंफोराबो खममोन बेनि थाखाय जोंहा जे थानो जायगा बेनि जेबो गोनांथि जायामोन बेनि थाखाय जोङो खम जायगायावनो थानो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव हाग्रां बंग्रा खौ जोङो दास्रांनानै सुबुं बारायनायनि थाखाय न' लुजोब्बाय एबा स्कुल फेक्ट्रि बिदिनो लामा गिदिर गिदिर बायदि बानायबाय बै बिफांं लाइफां दानफायनायनि जाउनाव जोंहा बार गेब्लेंनाय एबा अक्सिजेन बार खम बेफोरबो जोंहा जेंनाफोरखौ नुनो मोनबाय आरो लोगोसे टिपस बै दंफां लाइफां फोराव हाग्रा बंग्रा थाग्रा जिबं जुनार, दावउमा दाउसा बेफोरबो गोमालांबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोदो जे जिबिफोर मोनोमोन बेफोरबो जोंहा दा निजुगाव गैया जालांनो हमबाय।
औ औ नोंथां नोंथाङा आं एसे खालाम सानदों दि
औ। औ।
आरो लासै लासै
औ।
मिथिंगायारि सुबुं